हेल' हेल अ नोंथां खोनादोंना हेल'
औ खोनादों
औ
दा जों दान्दिसे सावरायगोन आरो ना नोंथां। नोंथाङा एसे सम होन हागोन ना सावरायना।
हागोन नोंथा हागोन
दा जोङो सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायगोन आरोना नोंथां।
ओ
दा आं एसे फोरमायना होनो सानदों सोलोंथाइनि बागै दा दा सोलोंथाइया सुबुं जिउनि माने बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पद आरोना नोंथां।
नंगौ अ
औ दा बेयो मानसि औ मानसि ओ जिउखौ माने गियान माने आरजिनायाव मदद खालामो आरो नों थां सोलोंथाइया दा मुलुगनि माखासे रैखाथियाव माने सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माने बिस्वखौ माने मोजाङै बुजिनो हायो आरोना नोंथां बेयो गाज्रि रोंगौथि आरो मोजां रोंगौथिनि फारागखौ दिन्थिया आरोना नोंथां सोलोंथाइया। दा बेनि गेजेरजोंनो जिउनि जौगाथाय बा बेवहाय सोलोंथाइ गैयै मानसिया मानोे आथिखालनि जुगाव आगोलाव थानो हायोमोन नाथाय बेयो मोजां ओ साकरि आरो बेपास बिजनेस खालामनो थाखाय गोनांथि आरो नोंथां। दा बेनि गेजेरजोंनो समाजारि जौगानायाव सोलोंथाइ थानाय समाजाव माने हिंसा ओ खान्थिया खम जायो आरोना नोंथां सोलोंथाइ थानायाव। ओ हिंसा खान्थिया खम जायो समाजाव माने अनलायनाय आरो खौसेथिया बारायो आरोना नोंथां। सोलोंथाइ थाबोला।
उम
दा सोलोंथाइया सुबुं जिउखौ माने सोराङाव लाबोयो आरोना। दा बयनिबो थाखाय मोजां सोलों थाइ होनाया रायजो आरो सोरखारनि बिबान आरोना दा बेनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ आरो गथ'सा होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय ओ गथ'साफ्रा माने हादोर आरो समाजनि इयुन आरोना। दा इयुनखौ मोजां खालामनो थाखाय सोलोंथाइया बयनिख्रुइबो गोनां आरोना। दा सोलों रोंनाय होनना बुङोब्ला सोलोंथाइया गथ'साफोरनि माने सावस्रि आरो गोसोखौ सांग्रां खालामो आरोना। दा बेखौ लिरनाय फरायनाय आरो बुजिनायनि गोहो होयो दा माखासे सोलोंथाइया गोसोनि गियान बा सरित्र दानाय होनना बुङोब्ला फरायसालियाव ओ गथ'साफोरा माने मोजां आखु ओ सोलोङो आरो बियो बिखौ सासे मो जां माने ओ गोख्रों माने जाहोनायाव मदद खालामो आरोना सोलोंथाइया दा बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ गियान बारायनाय होनना बुङोब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजों गथ'साफ्रा बिगियान बा बायदि बायदि ओ माने सानखान्थिनि बागै रोंनाय जायो बे रोंगौथिया माने बिसोरखौ फरायसाफोरखौ माने उनाव मदद खालामो आरोना। दा गथ'साफोरखौ माने ओ एंगारनानै सोलोंथाइ होनो नांगौ गथ'साफोरखौ माने एंगारनानै सोलोंथाइ होनो नांगौ। दा सोलोंथाइ मोननाया माने मोनफ्रोमबो माने गथ'सानि मोनथाय आरोना। दा बेवहाय सोलोंथाइनि माखासे आयदा थायो। राव थुनलाइ बा बा राव आरो थुनलाइ। दा बेवहाय बिमा राव इंराजि आरो गुबुन गुबुन रावफोरनि लिरनाय फरायनाय आरो रावखान्थि सोलोंनाय जायो आरोना। दा सानखान्थि सानखान्थि होनना बुङोब्ला जोंहा अनजिमा दा अनजिमाया हिसाब निकास बा हिसाब खिथाब बा जिअ'मेट्रि आरो साननाय हनायनि गोहोखौ बारायो आरोना। मुलुग बि बिगियान होनना बुङोब्ला जोंहा मुलुग बिगियानखौ थारैनो मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों। जायखौ जोङो जिब बिगियान बुङो पदारत बिगियान आरो रसायन बिगियान बुङो। दा बेनि गेजेरजोंनो समाजारि बिगियान होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय जारिमिन बा भुमखान्थि आरो रांखान्थि माखासे रांखान्थि आथि बिगियाननि बागै माने सोलोंनाय जायो आरोना। दा माखासे आथिखाल आथिखालाव बा आथिखालनि गोनां आयदाफोर दङ। आथिखालाव मा दङ होनना बुङोब्ला जोंहा कम्पिउटार बिगियान, कम्पिउटार बिगियान होनना बुङोब्ला आथिखालनि जुगाव डिजिटेल रोंगौथि बेयाव दोङो अरदिक आरो इन्टारनेट बाहायनायनि गियान रांखान्थि आरो बेफार बा रांखुंथाय बा संसारि जानाय आरो बेफार बिजनेस खालामनायनि नेमखान्थि। दा बिनि गेजेरनो माखासे जोंनि सोरगिदिं बारहावा आरो बैखौ रैखा खालामनायनि बागै सांग्रांथि लाबोयो आरोना। दा सुबुं अनजि जिमानि जौगानाय सोलोंथाइनि गेजेरजों। दा हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइ बा समाजाव आथिखाल माने हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव जोबोद गोसो होनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों गामि फोथार फोरावबो आथिखाल बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिंहरनो सांग्रां जाबाय। दा सरखारनि फारसेनिफ्राय गथ'फोरखौ जाहोनाय बिजाब आरो गाननाय जोमनायनि फारसे माने रां गैयि फ्रि होनानै माने सोलोंथाइ हारखौ बारायनाय जादों आरोना। दा बेनि गेजेरजोंनो माखासे सोलोंथाइ लानानै माने जौगानाय ओ बेवहाय जौगानाय फैनाय माने सुबुंफोरा गोदान गोदान माने साखरि आरो गाव खुद बेफार खालामनाय जादों आरोना। खोनादोंना नोंथां? दा दा अननानै नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना सोलोंथाइनि बारै?
औ हागोन नोंथां। सोलोंथाइ होनबाथ' दायो माने सामफ्रोमबोनि जिउआवनो माने साफ्रोमबोनि जिउआवनो माने गोनां जानानै फैबाय आरोना। माने सोलोंथाइ नङाबा नों थाङा जेनेबा बे मुलुगावहाय माने थांनानै थानो माने थावरिनो हाया हाया माने दानि जे हालोद बेजोंहाय माने खाबजानो नागिरा आरोना माने दायो नों थाङा सोरखौबा लोगो मोनोबा बाब बबेबाफोर थाङोबा। बा सोरबा नोंथांजों सिनाय मोनैखौनो लोगो मोना माने। नोंथाङा सोङोबा गासैखौबो नोंथाङा माने फरायनायखौनो नुगोन आरो ना माने फरायनायनि सोमोन्दै माने फरायनाय मानसिखौनो लोगो मोनसिगोन आरोना माने सिगांनि समावथ' एसेग्राब माने फरायनाय मानाय बेफोरखौहाय ओ मोनोमोन आरो माने बारा नुनो मोनामोन नाथाय दानि दिनाव बिदि फरायनाय लिरनायफोर नङाबा माने ससे सम ससे लामा थांनोबो माने जोङो माने हाया हाया माने हाया माने माखासे ओम गियान बुनांगौ दा ओंखारनायफोराव जोंहा एसे प्रब्लेम जायो आरोना। जेनेबा नोंथाङा ओ सोलोंथाइ मोननायबा माने बेफोरावबो माने नोंथाङा मिलायलांनो हागोन आरो। आरोना माने दायो सोलोंथाइ नङाबानो माने जोङो मानि दावगानो हाया हाया जायो आरो आरोना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जेनेबा फरायनाय बिथिं बा माबा मोनसे खामानि बिथिङावनो आरोना नोंथाङा जुदि स्टाादि खालामोबा बेनि सोमोन्दै माने मोनथिनो हायो आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा दा बिनि अनगायैबो जोङो माने बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ ओ फरायनायनि फरायनायजोंहाय जोङो मोनसे बिनो मोनो जेरावहाय जोङो जेबो मिथिया गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै मिथिनो हायो आरो। ओं बबे जायगाफोराव मा जादों बेफोरखौ जोङो निउस पेपारफ्रावहाय फरायनानैबो माने मोनथिनानै लानो हायो आरोना आरो जेनेबा अबावबाफोर थांनायफोराव बिदिनो बिनि मोजाङैनो मिथिनो मोनो आरोना जेनबा माबायदि नंगौ नङा जेनेबा लामाफोरावनो नोंथाङा थाङो थाङोबा जेनबा थांनाय समावहाय नोंथाङा जेनेबा हजोंनि लामानि सोमोन्दै माने लामायाव मा लिरदों अबेयावहाय बबेथिं थाङोबा मा सहैगोन आरो बेसेबां गोलाव नोंथाङा लामा फैफिन आरो बबे लामाया माबायदि बा बबेबा लामाजों जुदि थांनो मानाबा आरो बे लामायाव मा गिनांगौ नामा बेफोरनि सोमोन्दै माने लामाफ्रावबो लिरनाय होनाय थायोनो बेफोरावबो नोंथाङा सोलोंथाइ लायोबा माने मोजाङैनो फरायनानैहाय बा नायनानै थांनो हागोन आरोना। ओमफ्राय बेल नङा बेनि अनगायैबो नोंथाङा फरायोबा माने गियानजों लोगोसे माखासे मिथि मोनै माबा ओ मानसिफोरनि गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउ जारिमिन बा ओ गोजान गोजान जायगानि आरो गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माने रावफोरखौबो माने ओ सोलोंनो हायो आरोना नोंथाङा दा फरायनाय होनोबाथ जोङो माने नोंथाङा फरायनाय आरो ओ नुनाय बेयावहाय एसेबाबो आलादा जायो जेनेबा नोंथाङा फरायोबा बिनिफ्राय ओ फरायनायनि गेजेरजों नोंथाङा बुजिनो हायो आरो बिनि उनावहाय नोंथाङा ओ फराय फरायोबा माने बा फरायखांनायनि उनाव जुदि नोंथाङा बेखौहाय नायोबा बेवहाय एसे आलादा रोखोमनि जायो आरोना। थ' फरायनाय होननानै बुङोब्ला बेनो माने जोङो जोंनि नांगौ गियानफोरखौहाय मोननो हायो। मोनो नोंथां। औ जेरैबायदि नोंथाङा गियान नांगौ बेखौ मोननो हायो आरोना। दा बेनो नोंथां माने जोंहा ओ साफ्रोमबो फरायनायाव गोसो होनांगौ। फरायनायनि गेजेरजों जोङो माने गोजान लामा सहैनो हायो आरो दानि दिनाव गासैबो फरायनायखौनो जोङो नुनो मोनो नोंथाङा फरायाबा माने ओ माने जोङो सोलिनो हायि बायदि जायो आरोना माखासे गियान आरजिनो हायै बायदि जायो आरोना माने थालांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। फरायनानै नोंथाङा जेसेबांनाखि गियान मोनगोन माने बेखौहाय नोंथाङा फराय फरायालासिनो मोननाय नङा आरोना आरो जोंनि फरायनाय आरो फरायफोरनि मानसिफोरनि सायावहाय माने डिफारेन्सखौ नुनो मोनो आरोना माने एखे एखे रोखोमै जोङो नुनो मोना माने गुबुन गुबुन रोखोमैहाय नुयो आरोना फरायनाय आरो ओ फरायैनि सायाव माने गोबां फारागथि दं आरोना नोंथां। बेनो आरो। दा होमबा नोंथां टाइमाबो जोंना जाबाय ओ होमबा जों बेयावनो लाखिथ'नोसै नामा? नोंथाङा खोनादों ना?